खोनाबाय ना।
औ खोनाबाय नोंथां।
दा बिदिब्ला नोंथाङा ओरैनो दं जानांगौ।
औ दङ नोंथां औ।
आंना नों थांजों मोनसे माने फिसा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा राजि दंब्ला फरायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां अब्ला नोंथाङानो जागायजेनदो। आयदाखौ।
औ माने आं सायख'नाय आयदानि मुङानो जाहैबाय माने बर' रावाव जोंना रेजेंगा जामुं जानाय होनना बुङोबा माने ब्रेकफास बेफोरबायदिखौ होनदों आङो बेफोरबायदि आयदानि सायाव सावरायनाय माने साहाजों जालुग्रा जानाय रेजेंगा जानाय होनना बुङो जोंहा बर'आव। माने जोंथ' मानसि हारिया मोनसे आदार जायो। आदाराव जोंनि ओनसोलावहाय बुंनो थाङोब्ला जों गाहायै ओंखामखौ जायो। आरो गुबुन भारत हादरनि गुबुन रायजोफोराव फिथा माबा आथा रुटि बेफोरबायदिखौ जायो।
औ नोंगौ।
से औ बेखौ जों गाहायै जायो आरो बिजों लोगोसे जों गोबां जालुग्रा जायो नंगौना नङा?
औ औ।
औ सोरांनाय लोगो लोगोनो खायफा न'खरावहाय माने ओंखाम जायालासिनो मोनसे जानाय हुदा जायो बे जाबाय फुंबिलिनि जानाय। बेखौ इंराजियाव बुङो ब्रेक साह जों ओरैजाय। आसामनि मानसिफ्राथ' साहाखौ बिराद मोजां मोनो। आरो साहाखौ साहा आबादा जों जोंनियाव गोबाङैबो जायो बेनिखायनो जों साहाखौ लोङो बयबो। साहायाव माने जों बांसिनानो गाइखेर साहाखौ लोङो गाइखेर साहाजों इ आरो गोबां माने जालुग्रा जाफादेरो।
उम उम।
औ गाय जोंहा माने जोंनि बर'फोरनि आखाइजों बानाय नाय जालु ग्रा होननानै बुङोब्ला जोंहा माइरंजोंनो बानायो बांसिनानो। माने माइ सायख'नानै माइ नि माइरंखौ लाग्रोनानै अबे माइरंजों माबायदि मेथाइ बानायोबा मोजां जागोन बेखौ जोंहा बयबो मिथिखासै आनो। जेनेबा जोसा माइरंजों फिथा लावदुम बानायो नङा होमबा? जानो। बिराद गोथाव जायो मोदोमो फिथा ला फिथा लावदुम सिगांग्रो जोसा माइरं थिखांनानै दोनग्रोनांगौ आरो ना। सौनानै दोनग्रांनानै हरसे अखानायैहाय दै सर' होनानै जेब्ला रुयो अब्ला बेखौहाय उवालाव देयो आरो आरो ना। उवालाव देनानै बेवहाय बेखौहाय थिगसे आखायजों नाग्लिबावो आरो नाग्लिनानै आरो फिथा सान्द्रि होनो जायखौ माने बिनि गुदुङा बिराद गोबा माने फिसा फि आरोना गोबुं बे सान्द्रियावहाय बेखौ होख'यै होख'यै आरो बेखौ मिहि मिहि गुरा खालामफिनबावो माने दैजों लगायनाय समाव बियो लाद्रा खायो नालाय नानाय समाव। बेनि उनाव आरो फिथा सान्द्रिजों हुख'नानै माने एकदमबारे गोबा गोबा मिहि खालामफिनबावो आरो। बेबायदिनो आरो बेजों लोगोसे बेयावहाय नारेंखल रुखिनानै लायो। आरो खायफाया सिबिंखौ एवनानै सिनि लगायनानै उवालाव देनानै गुन्दै खालामनानै लायो। बेखौहाय माने सिख्लिनि मुख्रा होनो जायखौ बेहाय माने बै अन गुन्दैखौ सोलाय आरो बै सिनि बा सिनि बा सिबिंनि गुन्दैखौ लागायनायखौ बेहाय लारि थाखो मोनसे होगाफा आरो अन गुन्दै होगाफा आरो बेबायदिनो बै सिबिंनि गुन्दैखौ हो गाफा होनानै माने मोनसे थिख्लिनि मुख्राखौ बुंजासे खालामो। नानै बेखौहाय माने दै गुदुं मोनसे ग्लब ग्लब गोदौनाय जोंहा दैहु होननानै बुङो बेनि सायावहाय हमो आरोना हमनानै जों जायो जेखौ होनो जोंहा खायफाया इसां गुबुन रावारिफ्रा माने थिख्लि फिथा होननानै बुङो आरो जोंहा बर'फ्रा फिथा लावदुम होनो। जों बेखौहाय गोजां बोथोरनि समावहाय गाइखेर साहाजों लोङोब्ला बिराद गोथाव मोनजायो आरो मोदोमफ्र्रु मोदोम लायो जोसा जाहैबाय नालाय माइरङा। आरो बेबायदिनो आरो गोबां रोंबावो बर' आइजोफ्रा माने माइब्रा माइब्रा माइखौ बर'फ्राथ' गायखायो बिनि फ्रायबो जोंहा थावनिफ्राय थावजों एवो आरो। सिगाङाव बेबायदिनो अन गुन्दै खालामग्रोनानै लाग्रोयो। बेखौहाय लारु बानायो सिथाव बानायो एन्थाब बानायो। एन नोंथाङा थि जानो हागौ माने जोंनिथिंजाय लारु होनोब्ला बैयो थावावहाय एवनाय आरोना बेबो।
औ मिथियो औ मिथियो।
औ एनथाबाबबो बेबायदिनो बेयो गोरान फिथाइ एनथाबखौ जोंनिथिं गोरान फिथा खौ एन्थाब होननानै बुङो। माने बेयो एसे गोबा गोबा जायो बेखौ हमा दाइरेक्टनो माने सेफ खालामनाय बायदि आरो ना थावा गुदुं खालामनानै बेनि सायावहाय फेन्नानै बानायो बेखौहाय। बेबायदिनो आरो दंबावो जोंहा सौरायाइ सौरायखौबो बानायो बेखौथ' खेनसे देनानै नाय दोनोब्लाथाय बेखौहाय जमा बयामाव सोनानै दोनथुमनानै एसे एसेबो जानो हायो आरोना। आरो बेबायदिनो सिरा सिराबो दंबावो बेफोरखौबो बाय बा नायो बेबायदिनो माने गोबाव जोंनि बर'फोरा माने फुंनि जालुग्रा बा बेफोरबायदि जानाय लोंनायखौ बानायनानै जायो। आरो बिदिनो नारेंखलखौ रुखिनानैबो लारु गथा बानायनानै दोननानै सम सम सम माने जेब्ला आलासि फैयो दुमसि फैयो अब्ला बेबायदि नारेंखलनि लारुजों लोगोसे आरो खालाय सिरा होनो जोंनि ओनसोलावहाय खलायसिरा माने माइरंखौनो एवनाय मुरि बायदि नाथाय मुरिनिफ्राय एसे साब्रै साब्रै जायो बेफोरबायदि जालुग्रा बानायो आरो बेबायदिनो गोबां दङ जोंनियावहाय।
औ।
दा नोंथांमोननिसिं माबायदि बानायबावो बा माबाफोर गोदान आरो बानायदेरबावो दं नामा? बा हाथायाव बानायनाय माखासे जाल बिदि जालुग्राफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनोबो एसे फोरमायना हरदो।
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा जे होनदों ओ जेरैबायदि लारु सिथाव सिथा नङा होमबा? उम। बेबायदि बानायनायखौबो जोंनि ओनसोलाव बानायो आरो फ्राय ओ ओरैनोथ' बर' फोरा गोदोनिफ्रायनो बे बेबायदि फिथा सौरायाइ लारुखौहाय जाबोखादों नङा होमबा? ओ ओरैनो बांसिन नि जोङो बेखौहाय माला जानाय जायो होनोब्लाथाय जोङो दमासि जोंना मोनसे दमासि फोरबो, दं नङा होमबा? ओ मागो मागो दानावहाय जोङो बे ओ दमासि फोरबोखौहाय फालियो। बै दिनखालि जोंना बांसिनैनो बे ओ सिथाव लारु बेफोरखौ जानाय जायो आरो। ओमफ्राय ओरैनो बेयावहाय फिथा लावदुम फिथा होन्दोंना नोंथाङा बेखौहाय बांसिनै ओ बे मागो फोरबोआवहाय जानाय जाया। बेबायदिनो ओ फुं समावबो बेफोरखौ मालाबा गोसो जायोबाथाय जानो लुगैयोबाथाय साहाफोरजों बा बेलासियाव फुङावल' नङा बेलासियावबो माब्लाबा माब्लाबा माने बेफोरबायदि लारुफोरखौ सावब्रबनानै बानायब्रबनानै जायो आरो। ओ लारु खौ बानायनोब्लाथ' जोंनो गिबियावनो माइरं नांखागौ नङा होमबा। दा जोङो ओ लारु लारु बानायनोब्ला जोङो माइब्रायाल' जोंना लारु जायो। दस्रा माइरंआ जोंना मानि लारु बानायनायावहाय जाया आरो मानो होनबा जोंना लारुआ आथा गोनां नालाय ओ आथा गोनां जानांगौ नङा होमबा सिथाबनाय जानांगौ नालाय बे जोंना माइब्रा माइरंफोरासो सिथाबो नालाय
औ।
ओंखायनो ओ माइब्रा माइरंखौहाय लारु बानायो आरो ओमफ्राय सिथाव ओ सिथावखौबो लारुखौनो बानायो ओमफाय ओरै ओ फिथा फिथाफोरखौहाय बांसिन माइब्राखौ बानायनाय जाया। ओरैनो बागसा माय माइरं होनो जायखौ जे लारुनि अनगायै दरसा माइरं बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो। जेरै नोंथाङा होनदोंमोन दहाय जोसा माइरं ओ बेखौहाय फिथाखौ बानायनाय जायो आरो ओमफ्राय बांसिनै ओ लारु बानायनो बा सिथाव बानायनोबाथाय माइब्राखौनो बाहायनाय जायो आरो ओमफ्राय जोंना ओ लारु जानोब्ला मालाबा लारुखौ ओरैनो ओ गाव गोजा माने बानायनानै जायो माने जोङो सिगाङावनो लारु जानोबा सोमनानै दोनग्रोनांगौ आरो माइरंखौहाय। ओ सोरबाया गाब बोन बायदियाव जागोन बा गाबोन फुंफोराव जागोन बा दिनै मोनायाव बा हरावहाय सोमनानै दोनसै ओमफ्राय गाबोन बायदियावहाय बोखांसै आरो बेखौ सुनानै ओमफ्राय अन देबाय आरो। अनदेनानै जोंना लारुखौ फ्राय बांसिन सालिया ओ ओरै ओम माने एसे मोजां गेब्लेहोनानै डायरेक्टलि ओ दै बेयावहाय दै एसे होनानै नायो आरो ना ओमफ्राय मो गोबां रोखोमनि नानानै फिसा फिसा फिसा माने ओ। फिथा बायदि फिसा फिसा ओरै दाब्ले दाब्ले गल गल बानायनानैहाय बेबायदि दाब्ले दाब्ले फिसा फिसा खालामो आरो ओमफ्राय बेखौहाय थावआव सावनाय जायो आरो थावखौ मोजाङै फुदुंनानैहाय थावाव सावबाय ओमफ्राय बेबायदिनो लारुखौ बानायो आरो ओ बेयावहाय माब्लाबा ओरैनो सोरबा सोरबा खायफा खायफा सुबुंफोरा माने बेयाव लारुआवहाय सिबिं मेथाइ बे खौबो होयो आरो सिङाव माने।
नंगौ
ओ सिबिंफोर खौहाय बिदिनो देनोसै एसे ओ एवनानै देना नै लायो आरो ओमफ्राय मेथाइखौबो बिदिनो मेथाइजों सिबिंजों ज' देयो आरो। ओ मोजां मानि बेयाव मिलायनायनि बा मुजिनायनि थाखाय ओमफ्राय बेखौ ओ बे लारु लारु नानाया बेवहाय फिसा फिसा खालामनाय दाब्ले दाब्ले फिसा फिसा खालामनायाव सिङाव होनानै हो आरो बेबायदि खालामनानै लारु फोरखौ बानायो ओ बेनि अनगायै ओ ओरै सिथाव सिथाव बानायोबा सिथावखौबो बिदिनो बानायो। ओ जे जायखौ होनो एनथाब ओमफ्राय बेयाव ओ सिथाव बानायनोबाबो जोंनो ओस ओ मेथाय आरो सिबिं नां जायो आरो आमफ्राय गिबिआवनो जों सिबिंखौ देनानै लाग्रोखायो ओमफ्राय जे सिथाव देयो नङा होमबा? ओमफ्राय बेखौहाय जोङो ओ ओइदिनखालि जे गाबोन बायदियाव जागोनबा दिनै बदियावनो देनानै मोनायाव आरामनो बेखौहाय नारसो नारसो दोनो आरो ओमफाय जोङो सिथाव सावनोबाथाय नोंथाङा होनदोंमोन जे सालिनांगौ ओ एसे माने दुखु दुखु जानायनि थाखाय सालियो आरो बेबायदियाव। अनखौहाय सालि खां सालिखां माने बे गुन्द्राफोरखौ माबा देफिननाय जायो आरो। बासाखौ ओमफायो बिदिनो ओ सिथाव खौहाय गोरान सारायफोर फुदुंनानै मोजां सारायफोर फुदुंनोसै ओमफाय जे ओ आरो मालाबा ओ मोनसे ओ मा होनो सिथावफोर सावग्रा बा रुटि रुटिफोर सावग्रा मोनसे माबा थायोना सारायबायदि बिखौ जुदि मोनाबा बेयाव सावाबा औ औ थावा बेयाव सावाबा था सारायफोराव ओंख्रि संग्राफोराव सावोबाथाय जे बे सिथावा जेनेबा थाव गोनां बुस्थु सावजाया नालाय सिथावा उम एन्थाब होनदों जायखौ बेयो थाव गोनां बुस्थुआव सावजाया नालाय ओमफ्राय बेखौहाय ओ जेनेबा सारायफोराव सावोबा ओंख्रि संग्रा फोराव सावोथाय बेयावहाय सिनि सिनिफोरखौहाय होनानै सिनिखौ खामथाब होग्रोनाय जायो आरो ओमफाय बिदिनो सिनिखौ खामथाब होनानै बिदिनो सिनिखौ सिथ्रिफोरजों फुगारनानै लायो आरो। ओमफाय बेनि उनावहाय बे सिथाव जे सावगोन बेखौहाय ओ एसे एसे आखाइयाव मुथा मुथा लानानै होनानै ओरै गल खालामनानै गोबा ओ अनखौ गोबा खालामनानै थननाय जायो आरो ओमफाय बे जे थाव सावगोन ना बेयाव बिदिनो सिबिं मेथाइ बे लगायनायखौ एसे एसे होनानै थनो नो आरो बेबायदि ओरैनो जास्ट एसेल' खुलुमनांगो